हेलौ!
औ हेलौ।
थाङा मा खालामदों दायो?
ओरैनो जिरायनानै दं नै नोंथां, फ्रियोव। उम ओरैनो जिरायनानै दं जयैनो।
नोंथांआ लाय माथो खालामदों?
नै आंबो इदिनो दंफां साया बिफां सायाफ्राव जेरलाबाय गासिनो दङ।
औ
नोंथां
औ।
आंनाव आं नोंनाव माबा सोंगौमोन आरोना
ओं औ दे सोंनो हागोन
बे दैज्लांनि बागैनो दुखु खस्थनि बागै बेफोरनि बागै दैज्लांनि बागै एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
दैज्लां माने दा जाफुबाय थानायखौ आरो ना?
ओं जाफुबाय थानाय खस्थफोरखौ दैबानानिफोरनि बागै।
अ
दाथ थासारिखौ गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों नुनो मोनदों आरोना जेरै- गोबां जायगाफ्रावनो
उम।
बांद्राय नङाब्लाबो फिसा फिनलायैबाबो दैला जालाबायनाय नुनो मोनदों।
उम।
नफोराव हाबलाबायनाय एफा एनै,
औ।
जेरै गोबांद्राय दैनि थाखायनो दालांफोरखौ बायलाबायायनाय नुनो मोनदों, बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो जेरै माइफोरखौबो लोमसावलाबायनानै माइखौ गुहोलाजोबदों दैजों बुखारलांदों।
ओं। औ बिदिनो सोलियोलै दै ज्लां बोथोरनि खस्थबाथाय ओं
औ।
नोंथांनि जायगायावबो बेफोर थासारिया जादों नामा दैबाना
औ नोंथां जानायालाय जादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो नफोर लोमला जोबनाय, बेबायदिनो खोथिया बुसारला जोबनाय, दालां बायनाय, उम बेफोरलाय सोलिगासिनो दा। गयफोर लोमला जोबनाय, बारिफोरनि थालिर बागानफोर लोमला जोबनाय। नफ्राव दै हाबनाय बेफोरबायदिया सोलिबाय थादों।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा बे दै लोमनायनि बागै माबाफोर बुंनो सानदोंमोन नामा?
बे दै बायनायनि दै लोमनायनि जाहोनखौथ' दालांफोर बानायनायखौथ' सरखारानो नायनांगो गोन बेखौथ' सरखारा मोजां खालामना होजोबनांगोन। मानोना बेफोर दालांफोरखौ बानायाबाथ' माबोरै थाबायनो जागोनना। गारिफ्रा मारै खारनो हान्था मेला दिस्टार्ब जागोन। ओंखायनो थाबैनो बानायना होनांगोन सर कारा बेफोरनि फारसे नायनानै।
खस्थ' जायोना स्कुल थांनाय फैदाव।
औ औ
उम नोंथाङाबो माबा सोंनो दंमोन नामा आंनाव?
अ नोंथां उम नोंथाङालाय दायो बबेयाव दङ?
न'फ्रावनो इदिनो बिफां सायहा न' माबायावनो जिरायलाबायगासिनो। नों न' गुदिफ्राव।
औ
अ नोंथाङालाय मा खालामदों दालाय?
आंबो नै न'आवनो जिरायनानै दं ओरैनो।
उम
उम
नोंथांमोननावहाय फिथाइ सामथाइ दंना गैया नोंथां?
फिथाइ सामथाइ एफा एनै दं मा खासेया इदिनो दानफाय जाजोबबाय।
उम मा मा फिथाइ दङ नोंथांमोननावलाय?
इनो खान्थालफोर दं थाइजौ सफारि ओमफायो जेरै नारेंफोर
उम
बैग्रि फिथाइ बिदि दंथ'यो आरो दा।
औ
माखासेया थैलांजोबबाय इदिनो
उम
नोंथांमोनालाय मा माथो फिथाइफोर दं?
जोंनावबो थाइजौ दङ ओमफ्राय जुमब्रा, जल'फि, सेलेखा बेफोरबायदिनो दंलाबायो। ओमफायो दालिम दं आरो
उम उम औ नोंथाङालाय औ नों मा मा फिथाइ जानो मोजां मोनो नोंथां?
आङो थुरमुस ओ थरमुसखौ मोजां मो नो लेसुखौ मोजां मोनो ओमफायो दालिम बेफोरबायदिखौ मोजां मोनो आरो ओमफाय नोंथाङालाय?
बो इदिनो मोजां मोनो आफेल, आंगुर, नासपुथि, दालिम बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो ना। उम खेजुर खेजुरखौबो मोजां मोनो।
नोंथाङा साम' ओंख्रि अनला ओमफायो नारजि ओंख्रि संनो रोंगोना रोङा जाखो?
बेफोरखौ संनो रोङा नोंथां।
औ।
एनै आरो इदिनो। बांद्राय संबा रोंगोन। दा आं नाथाय आं संफेराखै।
औ।
होमबाबो आङो संनो रोङाबाबो जानो जोबोद गोथाव मोनो जोबोदनो। नारजिखौ।
ओं नारजियाथ' गोथावखा ओमफ्राय बिथांनि फेब्रेट ओंख्रिया मा?
आंनि फेब्रेट ओंख्रियाथ'। बर'निनो ट्रेडिसनेल आरोना बिदिनो। नारजि अमाखौ बांसिन गोथाव मोनो माने। दोलो संबाथाय ओमफ्राय। अनलाफोरखौ एसे बानाय मोनो अनला सबायखौ।
आंनाबो बेनो नारजि अमानो फेब्रेट। ओमफाय‌ बेनि औ ओमफ्राय बिनि अनगा नोंथाङा सावनाय बेदरफोर जानो मोजां मोनगोन ना मोना?
आङो गोथाव मोनो बिदिनो अमा सावनाय। ब्रयलार सावनाय नोगोद गोथाव जायोना बेफोरो सावबा।
गोथाव जायोथ' आरो सावनाय बुस्थु। आनो गोथावखा माने आलादा आरो संनायनि।
ओम। नोंथाङालाय संनो रोङोना रोङा बेफोर ओंख्रिखौलाय।
आंथ' बांद्राय संनो रोङा अनलाखौ एसे एसे संनो रोङो आरो। बे नारजिफोरखौ रोंथ'वाखै।
औ।
नारजि सबायफोरखौ रोङा बांद्राय।
औ।
उनाव लासै लासै सोलोंलांसै।
उनाव लासैनो रोंलांगोन दे देरबा। समजों लोगोसे।
औ ओमफ्राय नोंथाङालाय दायो। मा खालामनो सानदों फरायनानै माने।
बिदिनो दाथ'। डिग्रियाव दंथयो नालाय।
औ। -
बेखौ कमप्लिट खालामखांनानै। इगजामफोर होनोसै बिदिनो।
उम
खालामखांनानै माबा मोनसेफोर खालामसै बिदिनो फिसा फेनला बाबाबो
औ।
नोंथाङालाय माथो खालामनो सानदों नोंबो।
आं। आंबो बेबायदिनो डिग्रियावनो दंथ'यो डिग्रिखौ कमप्लिट खालामखां। थांनानै फिसा फिनला एगजाम होनानै बेफोरखौनो मावलाबायनोसै जब।
मोजां मोजां
उम नोंथाङालाय बेरायहैथ'वाखै माने गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैथ'वाखै नामा
माने दायो
दायो
आं दाथ' जेरावबो थांथ'वाखै बेरायहैयाखै माने दैज्लां समबोना
औ
अखाफोराबो दिस्टाब आरो फैसा थाखानि एसे प्रब्लेम जानानै दंथ'यो आरो दा दैज्लां नालाय
औ दैज्लाङावथ' सबबो बिदिनो जाखायो
माइ गायनाय मानायनिबोथ' खरस थाङोना
थाङाथ' आरो उम
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो दंबा आंनाव सोंनो हागोन
औ औ नोंलाय सोरनावबो बेरायहैथ'आङै नामा
आंलाय बेरायनायालाय बेरायथ'वाखै दैज्लां बोथोर आरो बे दैलोम नुलाबायनायनि थाखायनो बेरायनो मोनाखै
औ बिदिनोसै दालाय दैज्लां बोथोर ना थाव मोजाङै सम लानानै बेरायहैदो
उ मेसें बोथोरफ्राव बेरायलाबायनोसै
औ बिदिजों खालामसै आंबो समखौ नायनानै बिथाङालाय हजों फरायनाय जायगायावलाय माला थांगोन
नै आगष्ट आवनो थांसै आंबो
औ औ औ आगस्टावनो खुलिगोन नालाय कलेजाथ' ओं मोजाङैनो फरायबानो जाबाय नोंथां आरामनो औ
बिथांमोना न'खराव साबैसे दं होनदों
जोंहा दायो सातजन दङ न'खराव बिदिनो नोंसालाय
जोंहाबो साब्रै दङ आरो बिथां
औ औ
दे होमबा नो बिथां दोनथ'सै
औ औ गाबोन लोगो मोनलायफिनगोन दे उनाव औ औ दे